हेल'
औ खुलुमबाय नोंथांसिम। नोंथाङा ओ ओरैनो दङबा रायलाय जागोन ना?
ओ औ रायलाय जागोन।
ओं जों दायो होमबा ओ बर' नखरनि गेजेराव फालिजानाय मागो फो फोरबोनि सायावनो सावरायनोसै नङाबा।
औ औ सावराय जायो
ओं मागो फोरबोआ जोंनि गुबुन मोनसे फोरबो जेराव जोङो ओ
औ
आबाद आबाद दैखां दैखांखांनायनि उनावहाय ओ बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बे समाव बयहाबो जेनबा ओ माइ आबादानो बर' फोरनि गाहाय आबाद नालाय
औ औ
समाव ओ माइ दैनि आंखाल जाया बेनिखायनो ओ बे मागो फोरबो खौहाय फालिनाय जायो आरो बेवहाय बिदिनो फि था सौराय जानानै बयबो ओ न'खर न'खर गिद दिङो आरो नोंथाङा बे फोरबोनि सोमोन्दै एसे बुंना होनो हागोन ना
औ एसे बुंजागोन ओम मागो फोरबोआथ' नोंथाङानो बुंखाबाय बर'फोरनि माने जानाय लोंजों सोमोन्दो थानाय ओ आबाद दैखांखांनायनि उनाव जानाय फोरबो फालिनाय ओ बेबो बर'फोरनि गेदेर फोरबोआनो बुंजायो ओम बे फोरबोआव गुबैयै ओ फिथा सौराइ बिदिनो एन्थाब गुर गाइखेर दाखा आरि गास गासिबो जानाय जायो माने ओ जानाय लोंनायनि गेजेरजोंनो रंजायो आरो ओमफ्राय ओम बेबायदिनो जायगा लायै जायगा बेलागुर सावो बिदिनो ओ खेराइ आरि बेबायदिनो फोरबो खुङो मागोनि मुङाव ओमफ्राय बिब्दिनो ओ ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन रोखोमै खुंनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय ओ बे मागो फोरबोखौ सानथाम सानब्रैसिमहालागै फालिनाय जायो ओम बेखिनियानो दा नोंथांमोननिथिं माबायदि फालियो फोरमायनो हागोन नामा ओ
गोदोनि समावहाय एसे साबसिन मोनोमोन आरोना बेफोरबायदि फोरबो फालिनायखौहाय माने बयबो गथ' ग ओमफ्राय ओ बयनिबो गामियाव गंबैसे न'खर दङ माने हाबजोबोमोन आरो हाबै हाबै मान
ओ
बिदिनो रंजा खुसियै फिथा जानाय
औ
उम उम
बिदि जालायोमोन नाथाय आथिखालावहाय गोबां सोलायनाय बिदि नुबोदों आरो जेनेबा आथिखालावहाय बयहा रावहाबोथ' एसेबां आंखाल जालाना दानि दिनावहाय बयबो मावै दाङै जायो बयनियावबो मोनजायो बिनिखायनो माने बाराद्राय माने बिदि हाबलायलायनाय गिदिंलायनाया जाला आरो मानो होनबा गाव गावनावनो ओ न'खराव औ गाव गावनि न'खरावनो माने बेफोर बुस तुआ एबोल एबोल जाबायना ओंखायनो ने अब्लाबो इदिनो बैसोगोरा बिदिनो बोराय बुरैफोराहाय ओ जेनेबा फिथा सौराय जानायनि नामावनो एफा एन
ओं
जौबो मोनलोंनायनि थाखाय माने गिदिङो आरो गिदिंनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो खाजि बानायना होनोसै ओम- बिनिफ्राय फिथा जा फिथा एवो ए जेरैहाय फिथा एन्थाब ओ लारु फिथा सिथाव बिदिनो नारेंखल जों बानायनाय ला फिथा लादु बेफोरबायदिखौ होनाय जायो आरो ना
ओ ओ मागो फोरबो फालिनायावथ' ओम माने बर'फोरनि फोरबोआवनो जौआ जौनि माबाया गाहायखा गोहोमा ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायाव जौनि बाहायनाया माबा
औ नोंथाङा बुंफिनो हागोनना आं मोजां खोनाया
अ अ माने जौआ गाहाय गोहोम हो उम माबाया बिफाव होखा
औ औ एसे
ओ ओमफ्राय दा नोंथांमोननि जायगायाव मागो फोरबो फालिनायाव ओ माबायदि बिफाव
नंगौ उम जोंनि गामियावहाय माने इदिनो जयै रायजोयैनो माने खानाबो जायो आरोना। बेवहाय ओ बेवहाय माने ओ बेनि थाखायनो बयबो माने बयबो नंजोबाबाबो जायफोरा माने ओ जौ मावनो रोङो ओ आरो जाय न'खराव बिदिनो जौ संखायो बिसोरा मा
औ
फोरबोनि थाखायहाय माने मोनसे मागो फोरबोनि नाम होनानै बे जौखौहाय संना दोनखायो आरो एसे मागोआवहाय दिनोस लोंनांगौ होननानैहाय नोंथांमोननि थिं बेफोरबायदि ओ हाबाफारि लानाय जायोना?
अ जोंनि गामियावबो माने बेबायदि औ खोनादोंना?
ओं ओं खोनाबाय दे। ओं खोनादों।
हेल औ खोनादोंना ओ जोंनि गामियावबो माने जर'खा हाबाफारि गैया होनजायो। बुंनो थाङोब्ला गामि नि रायजो राजाखौ राजानि गेजेरजों जा एसे माने गामियाव माने जानाय लोंनाय जायो बेखिनियानो माने रायजोआवनो ओ मागोनि से अक्ट' खालि ओ बेबादिनो गामियाव गंसे फोथार
औ अ हेल' हेल'
हेल'
औ दासो खोनाफिनबाय नोंथां। औ दासो
अ अ औ खोनाबाय उम मा होनो गामियाव मा ने गंसे फोथार दं बे फोथ थारावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गामियाव मोसौ फालो होनाय जायो फाय आथिखालाव नुनो मोनला मोसौ फालो होनायखौ गोदो नुयोमोन ओमफ्राय लावखार थायो बेनिनो मोसौ मोजां खोनायाखैनाा
मोसौ फाललिखौ माबायदि खालामनाय जदों
मोसौ फालो माने गामियाव न'खर न'खर मोसौ थायो नालाय गावबागाव न'खराव बे मोसौखौ माने रायजोनि फोथारावनो ारर आरो म फ्रि आगारहरो गैया मा गैयानो मोसौ गुमनो थायो गाबोन ओमफ्राय बे लावखारा गुमो बेनि मुङावनो माने फोथाराव जाह नि हेल' हेलौ म नोंना फोथाराव माने बयनिबो मो मोसौआ आगान खोख्लैनायनि नामाव माने रायजोआ बिनि मुङाव माबा फैसा मा होननांगौ बेखौ राम लायो आरोना रायजोआवनो ओमफ्राय बे रांखौनो मागो दाननि से अक्ट' खालि बोखांजोबनानै माने खाना जायो आरो ओफ्राय मोसौआ आथिंनि खाना जानाय बिदि होननानै बुङो जोंनियाव अमा बिदिनो अमा बेदराथ' बर'फोरनि दोरोङारि जानाय आदारनि मोनसे बाहागोखा नालाय अमा बेदर नङाबानो बर'फोर हाब ओ बिदिनो अमा बेदरखौ बुथारनानै थाङैनो रानो आरो न'खर न'खर बिदिनो ए केजि द' केजि बयनिबो न'खर नखर माने मोनजाखायो आरो बेनो ओमफ्राय बेनिफ्राय' जर हाबाफ गनियाव
ओ ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनियाव बो सिगाङावहाय अमा बेदरखौहाय बिदिनो मोगोनि मुङावहाय जयै जायालासे एसे रानलायनाय जायोमोन आरोना नाथाय आथिखालावहाय एसे सोलायबोबाय माने ओ खोनादोंना हेलोव हेल' नोंथां औ माने नों बुंनाय बाय बिदिनो जोंनियावबो मान माने ओ मागोनि ए से थारिखावहाय बे अमा बेदरखौ अमा बुथारनाय जायोमोन आरोना बयनिबो न'खर न'खर बिदिनो राननानै हरोमोन आरो। सिगाङावहाय नाथाय आथिखालाव एसे सोलायनाय फैदों आरो जोंनि गामियावबो माने ओ आथिखालाव माने बिदिनो जयै जालायनांगौ होननानै रायजोयैनो मोखां नायलायलाय बिदिनो जयै जानाय जायो आरो ओमफायो बिदिनो बयहाबो फिथा आरिखौथ' साव खायो नालाय माग मागोआथ' बोसोराव खन नसेल'सो फैयोना बेनिखायनो बयहाबो जा दङ माने जा सावदों एनथाबानो जा जा फिथानो थाबानो जा फिथा बे
ओं
बेयो लारु होनो नामा?
औ लारु औ लारु
औ सिथावबो होनना बुङो आरो जोंनियावहाय। ओमफ्राय बेखौबो लाबो माने जा सावदों बेखौनो लाबो गोन आरो ओमफ्रायो अमा बुथार सै अमा बुथारनानैहाय बिदिनो जयै खाजि जालायनोसै। दै ओमफ्राय बिदिनो मागोनि मुङावहाय इदिनो बायदिसिना खेलाबो होनाय जायो आरो।
अ
अ बेफोर खेलाफोरखौ ओमफफ्राय गेलेनानैहाय एसे रंजानाय बो लसै बेबायदि आरो।
ओ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समा जानानै फैबाय दोनलायनोसै।
औ दे गोजोनथों।
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बेखिनि गोदान